औ।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङ ने?
आङो दाथ' नै बोथोराबो गरम नालाय जोंनिजों सान्दुंबो दुंदों।
आङो ओरैनो साया सिङाव बिफां साया सिङाव जिरायना दं नोंथां।
अ बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां आङो माने मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो ढ होननानै नोंथांखौ गोसोखालाम गोसोखांनानैसो फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
दा जों समखौ नस्थ' खालामा लाबानो जोंनि सावरायनो गोनां आयदानि ओ जाय आयदा बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होदिनि। जाहाथे नोंथाङा मिथिनो हायो नङा होमबा।
जागोन दे नोंथां
औ दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय सुबुं सम्फद माने सासे सुबुङा जों माबोरै सम्पद जानो हायो बा सम्पति गोनां जानो हायो बेजों लोगोसे जों माबोरै गावखौनो बेबायदि खालामनो हायो जों बिनि बागै सावरायगोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा आं सानो नोंथाङानो बेनि ओ सुबुं सम पडनि बेखेवथि ओ सुंद' बिबुंथिखौ बेखेवनानै होग्रोगोन होनना नै आसा खालामहरनाय जाबाय।
औ नोंथां ओ आंथ' बेबायदि बारा मिथिया थेवब्लाबो आङो जिखिनि आं हागौ। आं सावरायनायाव नोंथांजों हेफाजाब होनो नाजागोन नोङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा जि मोनसे आयदा लाबाय सुबुं सम्पद थारैनो जोबोर मोजां आयदा साननो थाङोब्ला। बेजों मोनसे दाजाबथायारि मोनसे जि जोंनि सावरायनाय बेयाव माने मोजां नोजोर बोगोन आरो। दा सुबुं सम्पद होनना बुङोब्लाथ' जों बेखौनो बुजियो। माने जायफोर सुबुङा ओ मोजां सोलोंथाइ लानानै बा मोजां आखल लानानै जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे माने ओ मोजां मोजां माने बेसेन होयो जेनेबा जोंनि समाजखौ फोसाबनायाव जायखिजाया जेनेबा गाज्रि हुदाफोर बेबायदिनो जौ लोंनाय बेबायदिनो माखासे थास गेलेनाय मानाय बेफोरखौ फोसाबनायजों लोगोसे जिखिनि जोंनि जायगा ओनसोलफोराव थानाय जिखिनि गोरिब गुन्द्रा बेफोरखौ नासयनाय माबानाय मा होनो हेफाजाब होनाय लोगोसेनो जोंनि जिखिनि माखासे माने गोग्लैसोना थानाय ओनसोलफोराव ओ मोजां सांग्रांथि होनाय बेबायदिनो जिउ खुंग्राहानि बागै बाथ्रा बुंनाय लोगोसे गावनि जि जिउ खुंनाय बा गावखौ दानाय बेबायदि माने सुबुंखौनो जों सुबुं सम्पद होननानै बुंनाय जायो आरो। माने जायफोर सुबुङा समाजाव मोनसे बिहोमा होयो एंगाराथावनो हायै मोजां बिहोमा आरो बेबायदि सुबुंखौनो जोङो सुबुं सम्पद होननानै बुंनाय जायो। दा जेरै सुबुं सम्पद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओरै जों बिदिन्थि महरै लानो हायो जेरै गेदेमा सुबुंफोर जेरै जोंनि बड'फा अबिन्द्रनाथ ब्रह्ममोन थाबाय महात्मा गान्धीमोन थाबाय। बा ओरै जोंनि बिगियानगिरि जायखौनो जोङो इण्डियानि मसलम होननानै बुंनाय जायो। जेरै एपिि जे आब्दुल कालाममोन बिथांमोन थाबाय बिथांमोनानो मोनसे मोनसे सुबुं सम्पदनि बिदिन्थि आरो नङा होमबा नोंथां जायखौ माने इंराजियाव हिउमेन रिसर्स बुंनाय जायो नङा मा नोंथां दा। दा माने जेरै ए पि जे आबदुल कालामा गावनि जिखिनि गियान बे गियानजों गावनि जि थांना थानायनि लामा गावनि न'खर बेखौ दानायजों लोगोसे बिथाङा जि जोंनि मोनसे सुबुं समाज बा जोंनि सारा भारतावनो बिथाङा मोनसे बिहोमा होलांबाय। जेरै बिथाङा मा बानायदोंमोन गिबि जोंनि मिसाइल मिसाइलखौ बानायनायाव जाफुंसार होग्रा बे सासे सुबुं। बिथाङा जोंनि भारतनि थाखाय मिसाइलल' बानायाखै। जोंनि जिखिनि मोनसे सोलोंथाइनि बिथिं बा जिखिनि जोंनि सोलोंथाइनि बिखान्थि बेखौबो फोसाबनायाव बिथाङा गोबांथार माने बिहोमा होदों आरो नों थां नोङा होमबा? औ औ दा सुबुं सम्पद जानांगौब्ला ओरैबायदि जानांगोन सासे सुबुं सासे गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो जोनोम जानाय लोगो लोगो माने फोरोंगिरिया सोर जायो बिनि बिमा बिफायानो बिनि फोरोंगिरि जायो। जुदि बिमा बिफाया जुदि सासे गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो जुदि मोजां आखल। मोजां गियान होयोब्ला बे गथ'आ थारैनो मोजां जागोन। बिमा बिफानि मोजां जानायजोंल' जाया बेनि उनाव थागोन बिनि बिमा बिफाया। फरायसालिनि जि माबा फोरोंगिरिफोर बे फोरोंगिरिफोराबो सासे सुबुंखौ माने सुबुं सम्पद जानायाव गोबांथार बिहोमा बा बिफाव बेहाय माने बिफाव खालामनो हायो जेरै सासे गथ'आ थाम ब्रै बोसोर जानाय लोगो लोगोनो फरायसालियाव थाङो गुदि फरायसालियाव। बे गुदि फरायसालियावबो सासे माबाखौ फरायसाखौ बा सासे गथ'खौ माबायदियै मोजां मानसि जानांगौ माबायदि सोलोंथाइ लानांगौ। माबायदि मोजां आखलनि जानांगौ। माबायदि जोङो ओ मा होनो गुबुननि सायाव हिंसा खालामनाङा जों अहिंसाखौ बयबो बोजबनानै लानांगौ बेबायदिखौ जोंखो माने फोरोंगिरिफोरानो फोरोङो दा बे फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायजोंनो जुदि जोंनि गथ'फोरा फरायसाफोरा मोजाङै। खोनासङोब्ला फोरोंगिरिफोरनि बोसोनखौ मोजाङै लायोब्ला बिथांमोना निस्सय इयुनाव सासे सासे सुबुं सम्पद जानो हायो आरो नोंथां। दा जोङो आरो ओरैबायदि सुबुं सम्पद जायोब्ला जोङो मा खालामनो हायो। गावनि मोनसे जिउ बे जिउखौबो जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हायो लोगोसे जोंनि ओनसोल फोरखौ जोङो बेबायदिनो गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय जोङो ओ मोजाङाव लाबोनो हायो मा खासे सांग्रांथियारि मेल लानानै आरो सुबुं सम्पद जानाय लोगो लोगो नोंखौ गुबुनाबो माने नोंखौ नुनानै गुबुन गथ'फोरा नोंनि इयुन जोलै माने सोलोङो आरो नोंखौ उन सङो दा बेनिखायनो बुंदों आङो सुबुं सम सम्पदा जोंनि जुदि सुबुं सम्पद थायोब्ला सुबुं सम्पद गासैबो जुदि मोजां सासे बेबायदिनो मानसि जानो हायोब्ला जोंनि समाजाव माने जिखिनि आंखाल बा गावजों गाव इनाय अनागार साननाय गावजों गाव हिंसा हिंसि सानलायनाय। बे माने गैया जागोन आरो आरो जेब्ला समाजाव अनलायनाया बांगोन बेबायदि गावजों गाव हिंसा हिंसि साननाया ओ गैया जागोन जेब्ला थुलुंगा जागोन अब्लानो जोंनि जि मोनसे गामि ओनसोल मोनसे समाज बेयो माने जौगाखांगोन आरो। आरो मोनसे गामि आरो मोनसे समाजा जौगानाय माने मोनसे हादरसाया जौगानाय। आरो मोनसे हादरसाया जौगानाया माने मोनसे हादरा जौगानाय दा बेनिखायनो जोङो जोंनि हादरखौ जोंनि समाजखौ जोंनि हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो साफ साफा साफा सुबुं सम्पद दानायनि जोबोर गोनांथार माने जोंनि ओनसोलफोराव जोङो साफा साफा सुबुं सम्पद जोङो दानांगोन साफा साफा जों सुबुं सम भट बानायनो हानांगोन अब्लासो जोंनि जि हारि जोंनि जि ओनसोल बियो जौगाखांगोन आरो नोंथां औ आं नोंथांनिफ्रायबो नैबे समाव औ
नोंथाङा जोबोद माने सुबुं सम्फद जानोब्ला मा राहायै जोङो जानो हायो आरो बेनि गेजेरजों ओ सुबुं सम्पदआ माबायदि खामानि ओ मावो बेनि बागै आरो जों मोननो हाबावदों सुबुं सम्पदनि गेजेरजों जेरै जोंनि समाजाव माखासे जेंना बे फोरो बोस्रांजायो बेखौ नोंथांनिफ्राय गोथौयै मिथिनो हाबाय। आरो बेनिफ्राय जोंनि हादराव सोरबायदि सुबुं खौ जों सुबुं सम्पद बुंनो हायो बेनि बागैबो ओ बिदिन्थि हिसाबै नोंथाङा फोरमायनानै होलांबाय जोबोद मोजां दा आंनिफ्रायबो आं मोननैसो नङा होमबा नोंथां सुबुं सम्पदनि बागै एसे सावरायनि। दा गाहायै आङो सुबुं सम्पद खालामनो थाखाय गिबियाव माबाखौ ओ मा होनो समाज समाजखौ से नाम्बाराव लाग्रोगोन मानो होनबा समाजाव समाजा मोजांब्लासो बे जायगानि आबहावाया मोजां जायो नालाय। बेनिखायनो आङो जोंनि समाजनि माखासे साननाय हनाय मावनाय दांनाय बेफोरो मोजां जानांगोन आरो जाय समाजाव माखासे जेरै आथिखालाव जों नुनो मोनदों जोंनि समाजाव माखासे गुबुंल्रे ओ गुबुंले बारहावा जेरै फेग्रानिखा बाहायनाय नङा होमब्ला नोंथां दा बिनि बाहानाया जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां जिउ खहा खालामनानै लाबोगासिनो देहायारि खहा मेलेमारि खहा नङा होमब्ला दा बेफोरबायदि समाजाव माने सुबुं सम्फद सोरजिनो थाखाय जोंहा ओ जोंनि बिमा बिफाफोरा जोबोद खस्थ' मोनो मानो होनबा जेरावखि थाङा मानो जुदि बे बेफोरबायदि ओ सासे मोजां गथ'खौ बैफोरबायदि गुबुंले बारहावायाव जुदि लोगो मोनोब्ला बा बा बैफोरबाय दि जायगायाव जुदि सौग्राव हैफ्लाङोब्ला बे मोजां गथ'वा बेबोखि ओ बिसिनि फुस्लायनायाव जाफ्लां गाज्रि जागोन। बेफोरबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव साननाय थायो नङा होमबा नोंथां दा जायोबो जाया नङा। बेनिखायनो आं सानो जोंनि गेजेराव सुबुं सम्पद सोरजिनो थाखाय गाहायै जोंनि समाज खौनो जों गारजेनफोरा गथ' जोनोम होयिनि सिगां गाव गावनो गार्जेनफोर माने मोजां जाग्रोनांगोन आरो अब्ला बैफोरबायदि जोंनि इयुन जोलै जायफोर खौ जोङो सुबुं सम्पदनि सिमां नुदों बेफोरखौ जों मो मोजाङै ओ देरहोनो हागोन फेदेरनो हागोन फोलाव जेराव फावथि बिफांखौ गायोब्ला जोङो बेरा होनायनि गोनां जायो समाव दै होनो गोनां जायो नङा होमब्ला बारा जायोब्ला जों दै होनो गोनां जायो बेबायदि खालामोब्ला माने सुबुं सम्पदखौ जों मोननो हायो दा आङो जोंनि सुबुं सम्फद जेराव आं फिसा फिसानि बेलायाव लानो नोंथाङा जेरै जों माखासे गिदिर गेदेमाफोरखौ मख'बाय दा सुबुं सम्फद जानो थाखाय जों फारफ्रोम बिथिङावनो जानो हायो। जेरै सोरबा फोरोंगिरि सोरबा आबादारि सोरबा ओ समाज सिबियारि नङा होमबा नोंथां जेरै जोंङो आबादारि होनोब्ला जेरै टेनदेन बड'सान मोन बायदि बिदि बिथांमोनखौ जों रायखांनो गोनां जोंनि बर'निनो आगोमा फिसा दा बिथाङा माने साहा साहा साहा बिलाइ फाननायनि गेजेरजों माने भारतावनो मुंदां का मुलुगावबो बिथाङा मुं दं जेराव बिथांनि बागानाव ओ मोनसे ओ जों मोनसे सोलोंनो हायो। माखासे जिब जुनारखौ बिथाङा गावनि आबादावनो थानो होनायनि जायगाबो खालामनानै होदों जेराव गुबुन बेफोरबायदि सुबिदाखौ खालामनो हायाखै नङा होमबा दा गाव जे सासे जाफुंसार जानानैदि माने माखासे ओ जिफोरनि थाखायबो जायगा सोरजिनानै होनो हादों बे मोनसे गोथौ साननो गोनां आरो साननो हानाय सुबुं बेनिफ्राय जोंङो खेला खेलाायावबो जों सुबुं सम्पद खालामनो हायो जेराव आथिखालाव जों फारफ्रोमबो बिथिङावनो
फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो
औ
सासे सुबुंखौ जों सम्पद खालामनो हायो। मानो होनबा जोंहा दिनैनि समाव फावसियनानै थानाय बा जों सिगांनि बायदि माने खाबु गैयि बिदि नंलिया आथिखालाव जों बयबो खाबु मोननो थाखाय समान मोनथाय। दा बेनि थाखाय आथिखालाव सुबुं सम्पद जानो थाखाय माने जोंङो नाजायोब्लानो जानो हागोन होननानै आं सानो नों
औ थखरैनो
दा अब्ला नोंथांनै जोंहा माब्लाबानो बे समा जोबनानै फैबाय नङा होमब्ला आन्दाजखौनो मोनलायदिया गोबां मोजां मोजां सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांनिफ्राय माखासे गोथौ गियानफोरखौ मिथिनो हाबाय।
औ थारैनो नोंथांनिफ्रायबो आं मोजां गियानफोरखौ मोननो हाबाय नोंथां।
दा अब्ला बे जों लाखि दिनि ना होमबा नोंथां ज सम दे बिदि होनब्ला गोजोननाय थाबाय नों
गोजोननाय थाबाय।